खुलुमबाय मा खालामदों नोंथां?
आं जिरायना दं र' नोंथाङालाय मा खालामदों? औ मोजाङैनो दं दे नों नोंथाङा मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय कल खालामदोंमोन फोरमायनो हागोन ना?
औ दिनै जोङो दोरोङारिनि सोमोन्दै सावरायदिनि नंगौना नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे दे दोरोङारिनि सोमोन्दै फोरमायना होलाय
औ दोरोङारि बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां आगजुफोर गोलैयो जोंहा जेरै कालसारनि ओ मा होनो हारिमुवारि बिथिंनि सायाव जोंहा ओ बायदिसिना आगजुफोर दङ दोरोङारि आगजु लोगोसे जोंहा आबाद मावनायाव बाहायग्रा माखासे आगजु फोर दङ नङा होनबा औ बे बे आगजुफोरखौ लानानै जोंहा ओ माखासे ओ माने जोंनि ओ जिउ जोंनि जिउ दानायाव जोंनि न'खरनि रांखान्थि ओ बिथिंखौ जौगाहोनायाव माने ओ हेफाजाब होयो बेफोर दोरोङारि आग जुफोरा दा बे बिथिङाव नोंथाङा मायबाफोर मिथि नो लुबैबावदों नामा?
औ नोंथां एसे गुवारै फोरमायना होबाव
औ दा आङो हारिमुवारारि बिथिङाव आङो माखासे हारि दोरोङारि आगजुफोरखौ आङो नोंथांनो फोरमायनो सानबाय
जागोन दे फोरमायना हो आरो बेफोरखौ माजों बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो
हारिमुवारि आगजु जे दोरोङारि आग जे बेफोरखौ आ माबायदि खालामनाय जायो आं बेखौनो फोरमायग्रोनोसै
जागोन दे फोरमायना हो
दा गिबियावनो जोंनियावथ' दोरोङारि आगजु होनब्ला बर' समाजाव खाम जथा सिफुं सेरजा आ थरखा ओ गंगोना सेरजा बेफोरबायदि गोबां दङ। दा दा गिबियाव जोङो खामखौ लायोब्ला ओ खाम खौ जा दंफांजों बेनिफ्राय जुनारनि बिगुरजों बानायनाय जायो आरो दा बेफोरबायदिनो जोंहा ओ सिफुं दङ सिफुंआव आरो जोंहा मोनबा गुदुंनि सिफ फुं जोंनि बे दोरोङारि आगजु सिफुआथ' गुबुननि रावजों बो मिलायखाया जोंहा आलादा मोनसे ओ दोरोङारि आगजु दंखायो थायोआनो
नंगौ नोंथां
बे सिफुंखौ जोंहा मोनबा गुदुंनि बे सिफुुंआव ओ माने सिफुंखौ
नंगौ
जों बानायनाय जायो बे आरो जोंहा थरखा दङ थरखा मोनसे दोरोङारि आगजु जायखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दङ दा बे थरखाखौ गैयाब्लाथ' जोंनि हारिमुवारि बिथिङाव जोंहा मोनसे ओ माने हाबसारा जानाय बायदि मोनो आरो दा बे थरखाखौबो जोङा बे दं मा होनो औवाजोंनो बानायनाय जायो
थारैनो
औ बेनि सायाव आरो नोंथाङा मा?
नोंथां ओ‌ हालेवनाय समाव जोङो मा बाहायो जेनेबा? बांसिनानो जों गोदो मा बाहायोमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ गोदोनि दिनावथ' जोंहा नै दोरोङारि आगजु बुङोब्ला गोदोनि दिनाव जोंहा नै नांगोल जुंगाल ओ मै दां गुर बेफोरबायदि माखासे दोरोङारि आगजु दङ जोंहा। बे आगजुफोरखौ‌ जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि जिउ दानायाव रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनो बे माने जोंनि दोरोङारि आगजुफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनबोदों आरो दासिमबो बाहायो गामि ओनसोलफोराव
नंगौ।
दा बे बिथिङाव आरो माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों नामा नोंङो नोंथांङा?
बांसिन दानि जुगाव जोङो माखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेनेबा जोङो माइ गायनायावनो जा जोङो माखौ बाहायो जेनेबा हालेवनो थाखाय जों बांसिन दा माखौ बाहायो सुबुंफोरा?
दा दानि जुगाव माने जोंनिया जोन्थोरनि जुग जाहैबाय।
औ।
बे जोनथोरनि जुगब्लाबो दिनै गुबुन जायगायाव ओ बेफोरबायदि जोनथोरजों बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। थेवब्लाबो जोंनि गामि ओनसोल फोराव माने बे जोंनि दोरोङारि आगजुखौनो बाहायनाय नुनो मोनो। जेरै बादि जोंहा नांगोल जुंगालजों हालेवनानै मै होना बेफोरबायदिनो जोंहा माइ आबाद मावनाय गोबां बायदिसिना ओ बोरियाव मावनाय आबाद बेफोर खौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बे बिथिङाव आं नोंथांनो फोरमायबाय।
नंगौ दे फोरमायना हो।
औ दा दा आं मा बायदि बानायनो मादों बानायनाय जायो बेखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै बे जि आं आबाद मावनायाव बाहायजानाय दा ओ जेरै नांगोल जुंगालनो होन बेफोरो जाहैबाय जोंहा ओ औवाजों बानायनाय जायो। दंफांजों बानायनाय जायो। ओ बे औवा दंफाङानो जोंनि मोनसे बे दोरोङारि आगजु बानायनायनि मोनसे ओ गोनांथिथार मोनसे जोंनि ओ मुवा आरो दा बे बिथिङाव नों नोंथाङाबो जुदि बे हारिमुवारियानो होन आरो जोंनि आबाद मावनाय बिथिङावनो होन बे बिथिङाव नोंथाङाबो जुदि माबाफोर ओ माने मिथिनाय बिदि दङब्ला नोंथाङाबो फोरमायजागोन नोंथां।
जागोन नों थां नंगौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो आबै-आबौमोननि फ्रायनो नांगोल जंगालखौ बाहायबोदों। आरो खदालफोर खौ बाहायबोदों ना नाथाय जोङो दानि जुगाव बांसिनानो जोङो ट्रेक्टरफोरजों जेनेबा जों हालि माइ गायनो। गोनाङाव जोङो हाखौ ट्रेक्टरजों बांसिन एवनानै नुयो मानो होनोब्ला जोङो दानि जुगाव बांसिनानो मानसिफोरा नांगोलजों हालेवा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नोंथां।
अ दा आं नोंथांनो मोनसे फोरमायनो सानबावदों बे मोनसे खालामांनाय बायदि मोनदों। औ आङो मोनसे फोरमायनो सानदों।
फोर फोरमायनो हागोन औ। औ नोंथां खोनादों।
औ बे जोंनियाव आबाद मावनायाव मोनसे मोनसे गोनांथिथार मुवा बेखौ थालांनाय बायदि मोनदों आङो आंनिखौनो।
फोरमायजागोन नोंथां फोरमायना हो।
खफ्रि होनो खफ्रि बे फ्रिया माने आबादारिखौ माने ओ अखा औ अखा सान्दुं बेफोरनिफ्राय जोंहा बारग' होयो। गिबियावनो जोंहा सासे आबादारिया मोजां ओ देहानि जाग्रोनांगोन अब्लासो जोङो बे आगजुफोरखौ दोरोङारि आगजुखौ बाहायनानै जोंहा आ माने रांखान्थि खामायनायाव माने हेफा हेफाजाब जागोन नङा होमबा बेनि थाखायनो आबाद। दारिया सानदुं अखानिफ्राय बारग'नो थाखाय मोनसे खफ्रि बानायनाय जायो बे कफिखौ माबायदि बानायो आं बेखौबो नोंथांनो फोरमायनोसै।
फोरमायजागोन नोंथां आरो बे खफ्रिखौ माजों बानायनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो
औ हागोन ओ खफ्रिखौथ' जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायो। औवा बेनि उनाव जोंहा बे थाल दंफां होनो थाल दंफांजों दंफांनि बिलाइजों आरो खफ्रिनि खफ्रिनि बिलाइजों बानायनाय जायो।
नंगौ।
औ दा बेे आ बा दानि जुगाव माने प्लास्टिकजों बानायनायखौ नुयो। थेवब्लाबो जोंहा खोनादों ना नोंथाङा?
नंगौ खोनादों नोंथां।
औ।
नोंथां ओ बांसिनानो सोरबायदिया जेनेबा माइखौ गायो आरो सोरबादिया बांसिन हालेवो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन ना?
ओ बांसिनानो जोंनि ओ गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा बांसिन बे दोरोङारि आगजुखौ बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
आ बेनि उनाव औ आं नोंथांनो मोनसे फोरमायनो सानबावदों। दोरोङारि आगजु दोरोङारि आगजु बुङोब्ला आं गिबियाव फोरमायनायनि सिगां नोंनो ओ फोरमायनो सानग्रो नोंथांनो सोंनो सानग्रोबाय अ। बे जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय जेरै दाला-सानद्रि बेफोर बायदि दोरोङारि आगजु बे आगजुखौ ओ आगजुनि बागै नोंथां। नोंथाङा माबाफोर मिथिगौ नामा?
औ नोंथां। ओ जेरै सान्द्रिखौ जोङो माइ सालिनायाव बाहायनाय जायो ओ माइरं सालिनायाव बाहायनाय जायो आरो जोङो बेखौ बर' रावाव संग्राय होनना बुङो जेरै जोङो संग्राइखौ जोङो माइफोर जावनाय बा माइरं जावनाया बाहायनाय जायो आरो गोबां दंबयो बर'आव जेननि जेरै ओ जोङो ना गुरनो थाखाय जों खबाय होननाय जायो। जेनेबा खबाइखौ जोङो ना गुरनायाव बाहायनाय जायो बेखौ औवाजों बानायनाय जायो। जायो। ओम आरो गोबां रोखोमनि जेरै ओ मा होनो। जों ना गुरग्रा जेखाइ बेफोरखौबो जोङो बांसिनानो औवाजों बानायो आरो बेफोरो नेट गुनाफोरनिबो थायो नाथाय जोङो जोंनि बांसिन हिनजावफोरानो जोङो बेखौ ओ ना गुरनायाव बाहाय हायो। जेरै सान्दे बि फोरखौबो जोङो ना गुरनायफोराव बाहायनाय जायो। बेफोरखौ बांसिन औवाजोंनो बानायो। जोङो आरो मिजिकआ बेफोरखौबो जोङो औवाजों बानायनाय जायो जेरै मैगं खादा होननाय बेफोरखौबो जोङो औवाजों बानायो।
औ औ नंगौ नंगौ। दा नों दा समथ' जाबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै।
दे जोङो उननि सम दे गोजोन्थों गोजोन्थों।
उम